हेल' हेल'
हेल' औ खोनादों ना
हेल'
खोनादों ना औ खोनादों ना
औ आं खोनादों औ
औ।
ओ बिदिब्ला नोंथांजों दायो औ दायो नोंथांजों बर'नि हागोन ना?
औ सावराय जागोन।
औ।
औ खोनादों नोंथां।
हारिमु होननानै बुङोब्लाथ जोङो मोनसे हारिनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय थानाय आसार खान्थि दामनाय देनाय बायदि लंथाइ खुलि थानाय बेफोरखौनो होननानै बुजि बुजियो दा बेफोरनिनो सोमोन्दै सावरायनोसै। अ बैफोरो आं जिखौ बुंलांबाय बेफोरथ हारिमुनि थादेरसा बेफोर फोरजोंनो मोनसे हारिमुवा महर मोनो। ओ दायो
बैफोरनो बैफोर थादेरसायानो हारिमुखौ आबुं खालामो आरो। जेब्ला मोनसे हारिया बेफोर गासैबो थादेरसाफोरा थागोन अब्ला बै हारिया हारिमुआव जौगासारनाय होननानै सिनायथि मोनगोन। ओरैनोथ बुंबोदों सोरबा सोरबा गेदेमाफोरा हारिया हारिमुवा हारिनि मुस्रि होननानै मानो ना हारिनि जा जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय मोसानाय मुसुरनाय जि रुप दङ मुस्रि दङ बेफोरखौ हारिमुनि गेजेरजोंनो नुसारो होननानै दा अब्ला बर'नि हारिमु बेबो जोंनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय मो मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बायदि लंथाइ खुलि थानाय बेफोरनि गेजेरजोंनो बेरखांदों आरो।
औ।
बोरैहाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनि आंगो आखाइजों दानानै सोरजिनानै लानाय गाननाय जोमनाय निजा दंखायो। जानाय लोंनायबो माखासे जोंहा आंगो दंखायो ओ बेनिफ्राय सानाय मुसुरनायाबो जोंहा दङ आरो बेबायदिनो लन्थाइ खुलिफोर बेफोरावबो जोंहा दंखायो आरो अब्ला जोंनि हारिमुवा जोबोद जौगासारखानायखा।
औ
दा नोंथांङा बे हारिमुनिनो मोनसे थादेरसा गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना जोंनि बरनि
औ औ फोरमायजागोन दा जेनेबा जों बरफोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंहा गोदोनिफ्रायनो गावनि मोनसे गाननाय जोमनाय दंखायो। औ जेरै हिन्जावफ्रा दखना बेफोरबायदिखौ गानो। आरो बेजों लोगोसे हौवाफोरा गामसा आर'नाइ बिदि लायो।
उम
जिहेथु बे गोदोनिफ्रायनो दंखायो बेखौ बे गोदोनिफ्रायनो थाखानायलाय बेखौ बर' आइजोफ्रानो बा जोंनि आइजोफ्रानो दानानै दानानै गावसोरबो गानो बा हौवाफोरनोबो गानहोनाय जायो।
औ
औ आं बेयाव ओ आर'नाइ बुंनो थाङोब्ला बेयाव गोबां माखासे आगरफोर थायो जेरै ओ जाय आगरफोरखौ गावसोरनो बा बर' आइजोफ्रानो एरनानै बेयाव दानाय जायो। बे आगरफ्रानो जाबाय बिदिनो हाजो आगर दिंखिया आगर बेफोरबायदिखौ जोङो आर'नायाव नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ
ओ नोंथां
औ
ओ नोंथाङा बुंदों जे गामसाखौहाय आइजोफोरा दानानै हौवाफोरनो गानहोयो बेजों लोगोसे गावसोरबो गानो होननानै माने हिन्जावसा एबा आइजोफोरा आरो दा बे हिनजावसा एबा आइजोफोरा मा समाव माबोरै गानो बिनि स सोमोन्दै माबाफोर बिदि थिहोनो हागोन ना? नोंथांनि मेगन नोजोराव गोग्लैनाय
ओम जेनेबा मा समाव माने
ओ जेनेबा आइजोफोरनि गाननायाथ गाहायै दख'ना ओ थेवबो लाबो हिन्जावफोरा माब्लाबा गामसाखौबो गानदों आंबो नुदों बेनिफ्राय नोंथाङाबो जानांगौ नुदों अब्ला नोंथाङा माबायदि गाननाय नुदों बेखौ फोरमायनो हागोन ना? सोरबायदिया गानो?
जेनेबा आंथ बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि ओरैनो हिनजाव मानसिखौ गामसा गाननानै बिदिफोरबायदिनो बेरायनाय बा थानायथ नुवा खै खेन्थु बेखौ जेब्ला माने बेफोरबायदिनो मोसानाय मुसुरनाय बा ओ कालसारनि रिलेटेड माबा मोनसे देखायनो गोनां जायो जेब्ला स्टेजफ्राव हौवा हिनजाव मानसियानो हौवा हौवा जानो गोनां जायो बिदि समाव आं गाननाय खौ नुनो मोन्दों आरो।
औ उम आ नंगौ बेनिफ्राय आङो ओ ओरैबायदि नुदों बर हिन्जावसाफोरा ओ। जेब्ला उन्दै सम अब्ला बिसोरथन दखना -खौ दाइरेक्ट गाना ना दखनाखथन जेनेबा जेरबानि फ्राय लानानै आथिं खोबजासिन बेखौ गानो बे दखनाया जोबोद गिदिर अब्ला बै ओ हिनजावस -सा उन्दै उन्दै गथ थफोरनो नै बियो गाननाया एसे जाबोर थुबुरै गिदिरद्राय जायो आरो अब्ला बिसोरो नैबे बिफाफोरनो एबा हौवाफोरनो दानाय गामसाखौनो गाननायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो मानो होनोब्ला नैबेयो ओ गुवारावबो आरो लावथायावबो एसे गुसुं जायो नालाय बेनिखायनो बेखौ बिसोरनो ज खानि जायो आरो बे खायनो बेखौहाय गान्नायखौबो नु- नुनो मोननाय जायो आरो।
औ माने जेनेबा दखना हिसाबै गानहोनाय जायो आरो
औ माने हौवाफोराथ ओरैजाय ओ खानाय बायदि खालामो ना? बेबायदि नङा आरो ओरै दडाइरेक्ट फाननानै गाननाय जायो आरो हिन्जावसाफोरा
औ औ
बेनिफ्राय नोंथां
औ दे
ओ जानाय लोंनाय बिनि गेजेरजोंबोथ जोंनि हारिमुवा मोनसे जौगा थाखोनि महरै बेरखाङो नङा होमबा अब्ला बेफोर जानाय लोंनायफोरनि एसे बिदिन्थिफोर होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। जोङो बर'फोरनि जानाय लोंनाय बुंनो थाङोब्ला जेरै मुंदांखा हिसाबै ओ अनलाजों दाउ बिदिनो ओमफ्राय साम'जों सबाय बा साम'जों दाउ आरो बेफोरबायदिनो नाफाम बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ।
जिओ जिहेतु बेखौ बर' हारिफ्रा गोदोनिफ्रायनो स सिगांनिफ्रायनो जाबोबाय थानायखाय बेफोरो खोब मुंदांखा आरो। बिनिफ्राय दासिमबो जाया नङा दासिमबो जायो आरो बेखौ।
औ नंगौ ओ औ।
दा नोंथाङा बिनि गेजेरावनो अनलाखौ बोरै बोरै खालामनाय जायो बेखौ एसे बुंफोरना होनो हागोन नामा?
ओं गिबियावनो आङो ओं गिबियावनो आं आङो नैखौ बुंग्रोनोसै ओ जोंनि बे नोंथाङा दानिबावै जा बिदिन्थि होलांदों नाफाम आरो साम'जों सबायजों बे ओंख्रि मोननैनि गेजेरजोंबो जोंनि हारिमुवा जोबोर रोखायै बेरखाङो। मानो होननानै बुङोब्ला नैबे नाफाम होननानै बुङोब्लाथाय ओ बर'नि होननानैबो बांसिनानो एसे मोनथिफ्रामो आरो। गुबुनफोरा बेखौहाय बानायनानै इसेबां जानाय जाया। उम मोजांबोमोना नाथाय बर'फोरा बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो दिनैसिम जागासिनो दङ बेनिफ्राय सबायजों साम'जों बेखौबो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम जाबोगासिनो दं सामखौथ' गुबुनफोरा जायानोखा ओ अब्ला नैबे साम' सावबा साम' सबाय होननानै बुङोब्ला बर'फोरनि ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रि होननानैहाय सिनायथि जायो आरो ओ नोंथाङा सोंदोंमोन अनलाखौ मारैहाय सङो होनना नै ना दा अनलाख खौ संनोथ' जोंनो गिबियावहाय अन गुन्दै नांगौ बे अन गुन्दैखौहाय जोङो माथा माइरंखौ दसे सम सोमनानै उवाल बा गायहेनाव देनानै गुन्दै खालामनानै लानाय जायो बिनि उनाव बेखौ जाय ओंख मैगंजों संगोन बिजोंहाय लगायनानै संनाय जायो जेनेबा बेखौहाय संनो हायो मुला गोरानजों ओ मुला बेद दर गोरान। मेवा आरो लाइ बिलाइ बासिख खा बिबार एम्फौ लाथा बेफोरजों संनाय जायो बेवहायो ना बेदर खौबो जिखौ गोसो बेखौनो जोङो होनानै मिलौहाब ओ गोथाव मिलौलायनाय संनानै जानो हायो आरो।
औ उम अब्ला नोंथां बेफोरबायदि खोन्थानायनि थाखाय धन्य'बादसै नामा जोहा आ समाबो जानानै फैबाय
नोंथांनि सिमबो
औ औ दे अब्ला